हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
खोनादोंना
औ खोनादों ख
ओह ओरैनो मा खालामगासिनो दं नोंथांआ दा
ओरैनो नै जिरायग्रा बायनानै दं आरो नोंथाङालाय
आंबो ओरैनो दंथ'यो नोंथां दा। सिखारनायानो बावाखै नालाय ओंखायनो एसे माने मोजां माबा खालामदों आरो फ्रेस खालामगोरदों।
औ गर'माबो बारा ना?
औ औ दामानि गरमानो बिराद बाराथार नोंथां। जों नोंथां आङो माबा जोंनि बर' समाजाव माने मा माखौ लानानै फोथायो बिनि सायावसो सावरायनो आं नोंथांनाव माने नोंथांनाव सोंनो होननानै बेखौ माने हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ माने जोंनि बर' समाजाव गोबांथार बिदिनो जिब जुनारखौ लानानै दाउमा-दाउसा खौलानानै बिफां लाइफांखौ लानानै माने माखासे फोथायनायफोर दं नालाय बे फोथायनायफोरखौ नोंथाङा मोनथियो नामा? जेनेबा बिनि गेजेरजों मानि आंहाबो जेनेबा बा बुजिनो हायो जाहाथे आरो नोंहा नोंथाङाबो मोजाङै बुजिनो हायो। बिनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा नोंथाङा मा माखौ मिथियो जेनेबा आंबो नोंथांनो खोन्थागोन आं मिथिनायखौ जाहाथे जों सानैनि गेजेराव माने बुजिलायनाया मोजांसिन जायो आरो मिथिनानै थानाया माने मोजां जानायनि थाखाय आरो
औ औ नोंथां औ आंथ' आं बांद्रायबो मिथिया आं जा मोनथियो नोंनो बेखौहाय खोन्थानो नाजागोन आरोना
औ नोंथां औ।
औ आं मोनथिनायाव गिबियावनो दं जोंना न'फ्राव दाउ फिसियो ना नोंथां।
औ नोंथां औ
औ बे दाउ फिसिनायाव जेब्ला दाउफोरा माने गावजों गाव सौलायबाय थायो आरोना गोबाव सम बिदिनो सौलायबाय थायो सौलायबाय थायो अब्ला जेब्ला जोंनि बर' समाजाव जेब्ला बेफोरखौ नो बे दाउफोर सौलायनायखौ नुबाय थायो अब्ला न'खरनि मानसिफ्रा मा सानो दिनै न'आव आलासि फैसि गोन बा गाबोन न'आव आलासि फैगोनदां बिदि फोथायनाय दं आरो ना नोंथां।
अ-अ
औ ओमफाय बेनि उनाव आरो दंबावो ओम मोनायाव दाउला गिसिरनाय आरो नोंथां
औ औ नोंथां औ
मोनायाव दाउला गेसेेरोबा बिदिनो खायफानाव बिदिनो मोनायाव दाउला गेसेेरो आरो ना दाउलाफ्रा गेसेेरनाय जायो। सम जायैयावनो अब्ला बिदि समाव जों मा होननानै होथायो न'खराव माबा खै द जासिगोन नामा बिदि फोथायनाय जायो आरो ना नोंथां बर' समाजाव।
औ औ
औ आरो माखासे दंबावो बिदिनो जेब्ला जों जिरायलाबायो अब्ला माखासे माखासे समफोराव जोंनाव दाउखा गाबफैनाय नुनो मोनो ना नोंथां?
औ नोंथां औ
जों खोनानो मोनो दाउखा गाबहैयो अब्ला जोंनि बर' समाजाव बेखौ मा होननानै फोथायो माने न'खराव सोरनावबा माबा खैफोद जासिगोन नामा
औ औ
औ सोरनियावबा बिदिनो बिफद जासिगोन नामा बिदिखौ फोथायनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ
औ दा नोंथाङा दा नोंथाङाबो बेफोर आरोबाव माबा दस्राखौ मोनथिबावो नामा? बिदि बर' समाजाव फोथायनायखौ
आंबोथ' माखासेखौ मिथियो नोंथां आं जिखिनि मोनथियो आं बेखौ नोंथांनो खोन्थानो खोन्थानो नाजागोन आरो नोंथां माने जोंनि बर' समाजाव जेनेबा दाउसिन दाउलाखौ फोथायनाय लानानै मानि फोथायनाय खौ रायलायोबा जोङो माने नोंथाङाथ' बुंखाबाय जेनेबा ओ दाउला सौलायोबा न'खराव दाउला सौलायोबा जेनेबा आलासि फैयो नोंथाङा अलरेडि बुंखाबाय दा जोङो बिनि बारै रायलायखांखाबाय जों गुबुनखौ रायलायनो हायो। जेनेबा जेनेबा जोंनि बर' समाजाव साहाथिंजाय न'मा न' थायो जेनेबा। बे न'मा न'नि उखुमाव माने दावथु गाबफैयोब्ला दाउथुआ जेनेबा दाउथु फैनानै माने बै उखुम मुदयाव बानानै साहानि न'नि उखुम मुदायाव बानानै जुदि गाबफैबाय थायोब्ला माने न'खरावहाय माबा मोनसे खैफोद आफोद जासिगोन बे मोनसे फोथायनायखौ जोंनि बर' समाजावहाय मानेदासिमबो फोथायो आरो। बिनि अनगायैबो जोङो दाावसिन दाउला फोथायनायनि गेजेरजों जेनेबा न'नि सिथ्ला गेजेरजों फेसाया बिरनानै मेव होननानै बिरनानै माने
औ
थाङोब्ला माने जोंनि समाजावहाय -' खैफोद जागोन होननानै बेखौबो फोथायो आरो। बेनि अनगायैबो हरनि समाव जेनेबा फेसा दाउआनो जुदि न'नि खाथियाव फैनानै मेव -मेव सोदोब बेबायदि हगारनानै जुदि गाबोब्ला दाहा फोरमायोब्ला माने जोंनि समाजावहाय माने खैफोद जागोन बेखौबो माने फोथायनानै लायो आरो ।बिनि अनगायैबो जोङो जिब जुनारनि बेलायाव फैनो हायो जेरै जिब जुनारनि बेलायावबा जोङो मोसौ मोसौआ जेनेबा बा ननि माबेबा मोनसे ननि इसिं फोराव हाबोब्ला माने सुवा जायो होननाय बेबायदि मोनसे फोथायनाय बेफोरखौ माने जोंनि बर' समाजाव दङ आरो नोंथां ।आरो बिनि अनगायैबो जेनेबा न'नि हाग्रा खाथियाव बा मबेबा मोनसे जायगायाव जुदि सियालफोरा फैनानै गाबफैयोब्ला गोबां माने दुखु दाहा गोनां बेबायदि माबानि गारांजों गाबफैयोब्ला माने सियाला गाबफैयोब्ला बर' समाजावहाय न'खराव माबा मोनसे जाथाय जासिगोन खैफोद जासिगोन। बेबायदि मोनसे माबाखौ साननानै माने फोथायनाय लायो आरो ।जोंनि बर' समाजाव दा ओं नोंथाङा बुंनाय बायदि जेनेबा दहायथ' नोंथाङा बुंदोंमोन दाउखा गाबोब्ला दाउ खाया गा गा गाबोब्ला माबा मोनसे खैफोद जायो बेबायदिनो माने बर' समाजाव माने जोंनियाव फोथायनाय दङ' आरो। बेनि अनगायैबो जोंनि ओ माने जोंनि बर' समाजावहाय मोनसे फोथायनाय दंबावोदि जोंनि बर' समाजा मानि गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगाजों सोमोन्दो लानानै थांनानै थाबोनायखाय मानि गिदिर गिदिर बिफां लाइफांफोरखौनो माने
उम।
गिदिर गिदिर बिफां लाइफांफोरखौबो माने गोदोनि समाव माने
औ।
फोथायबोयोमोन आरो इदिनो इसोर दं होननानै बेबायदि फोथायलायनाय लाबोदों लाबोयो आरो ।
औ नोंथां औ औ।
बिनि अनगायैबो जोङो रायज्लायनो हाबावो जेनेबा ओ मा होनो दाउसिन दावलानि गेजेरावनो जोङो जेनेबा दाउखाया जाखोन्दा बेदर फोरखौ जोङो जानो हामा बेबायदि माने जोंनि बर' समाजाव गोबांथार फोथायनाय दङ' आरो नोंथां दा नोंथांमोननि थिंजायबो माबा मोनसे फोथायनाय दंबावो नामा जेनेबा
औ नोंथां दंबावोथ'।
औ।
आं मिथिनाय बादिब्ला माने गोदोनिफ्रायनो जोंनि मानसिफ्रा फोथायो आरोना जेब्ला जों बहाबा थाङोना बहाबा थाङोब्ला बे लामा सामायाव मावजि गोसोम बारस'योना?
औ नोंथां औ।
ओ मावजि गोसोम बे मावजि गोसोम बारस'योब्ला जोंनि मानसिफ्रा फोथायो आरोना दिनै मानि थांजानाय नंला दिनै थांब्ला माने खाफाल गोनां जानाय नङा बिदिनो माबा खैफोद जाहैनो हागौ बेफोरबायदि फोथायनाय दंबावो आरोना। लामायाव मावजि गोसोम बारस'योबा औ। आरो बिदिनो माखासे दं जायखौ जों मोनथिनो मो हायाखै आरोना दाबो माखासेखौबोथ' जों मोनथियासै औ मोनथिया।
आरो जोंनियाव माने नैबेखौ फोथायबावो जे जेनेबा गुवाल जिबौ ना मा होनो जोंनि बर' समाजावहाय जिबौ गुवाल ना मा होनो माने बेयाव मोनसे गाब थायो जेनेबा गोसोम आरो गोमो। बे गोमो गोसोम आरो गोमो मोननैनि गेजेराव जुदि बबेबा मोनसेखौ लायोब्ला देरहायोब्ला माने साननाय हनायफोरा जाफुङो। बबे बांसिन जेनेबा गाबा बांसिन गोनांखौ लानानै जुदि बांसिन थानाया देरहायोब्ला माने साननाय हनायफोरा जाफुङो बेबायदिबो बे खौ माने जोंनि बर' समाजाव फोथायो आरो नोंथां। दा जोङो ओरैनो मिथिनो मोनबावो जेन'बा सैमा जोंनि बर' समाजाव सैमाखौ लानानैबो फोथायनाय दङ जेनेबा सैमाफोरा जुदि माबेबा नोङो जेनेबा मबेबा मोनसे लामाजों थांबाय थानाय समाव माबा मोनसे खामानि मावनो थांनाय समावहाय सैमाया जुदि आगदा साइदजों बा आगथि साइदजों जुदि आगदा साइडजों नोंथाङा थांबाय थानाय समावहाय सैमाया खिनाय नुयोब्ला माने साननाय हनाय जे खामानिया मावनो लादों। मावहैनो थांगासिनो दङ थांखि सिम सहैनो थांगासिनो दङ बे समावहाय मानिे आगदाजों सैमा खिनाय नुलाङोब्ला माने खामानिया जाफुङो होननानै जोंनि बर' समाजावहाय माने फोथायनाय दङ आरो नोंथां आरो बिनि उल्थायै आगसि फारसेजों जुदि सैमा खिनायखौ नुलाङोब्ला माने जोंनि बर' समाजाव जुदि माबाबा मोनसे खामानियाव थाङोब्ला खामानि मावनो जेनेबा जेनेबा थांखिसिम थाङोब्ला बे थांखिया माने जाफुङा होननानै जोंनि बर' समाजाव फोथायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां औ। आरो औ आरोबाव औ नोंथां आरोबाव जोंना मोनसे फोथायनाय दंबावोना जे जोंथ' सुनैफोरखौ जोङो फोमोननानै खलथा बा थिंख्लिफ्रावसो दोनो ना जोंनि समाजाव दा बे सिंख्लियाव ओरै मोखाङाव गोथेयै गोथेयै सुनैजों गोथोजोबनानै बिदिनो रोजा जालांजोबबा माने फोथायो आरो ना मानसि मानफ्रा माने माहाजोन जासिगोन बिदि फोथायनायबो दंबावो आरोना जोंनि बर' समाजाव नोंथां।
औ औ
औ गोबां दं बेबादिनो फोथायलायनाया।
औ औ आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि समाजाव जेनेबा बैसागु फोरबोखौ जेनेबा हमनानै लानो हायो जों जेनेबा मागो मागो फोरबो बे मागो फोरबोआव जुदि फिथालाव दोमजायोब्ला मोसौनियावहाय दुमालु जायो होनाय बेफोरखौ जों फोथायो आरो आरो माने बै जेनेबा बे दमासि समावहाय मोनाबिलि जेनेबा फुङावनो दुगैनायाव जुदि सोरबा नुयोब्ला बा दाउसिन दाउलाफोर नुयोब्ला माने
औ औ।
दगैनायखौ नुयोब्ला बादुवा जायो होननानैबो जों फोथायबावो आरो नोंथां।
औ नोंथाङ आरोबाव बे दमासियावनो गय बिफां खान्थाल बिफां आव जिगाबजों गल गल माबा खानानै दोनोब्ला बांसिन फिथायाइ थायो मायो होननानैबो फोथायो आरो नोंथां।
औ औ औ जोंनियावबो बेखौ फोथायो नोंथां फोथायनाया जोंनि जोंनि साइदआवबो माने दा नोंथां रायज्लायनायाबो जोंना एसे सावरायनायाबो गोबाव जाबाय दा जों एसे उनाव सावरायफिनसै नामा नोंथां माब्लाबा सम मोनबा औ होनोमबा दोनथ'लायनाय जासिगोन होनबा नोंथां दे।
औ दे नोंथां दे।